हेलौ औ। खोनाबाय नोंथां। औ नोंथाङा मा खालामनो दायो?
नै ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
औ न'आवनो दङ ना?
औ न'आवनो दं।
ओंखाम जानायफोरा जाबाय दा?
फुंनि जाबाय सानजौफुनि जायाखै आरो
औ माथो ओंख्रि जानाय जाखोनो?
फुङाव माबामोन ओरैनो फुङावथ' जोंहा ओंख्रि जाया नालाय बिदिनो आलु एवनायफोरमोन आरो।
औ
ओ नोंसिनालाय जाजोब्बाय नोंथांमोनना
जानानै बर्थ'मान दायो ओरैनो जानानै दंथ'यो।
अह
नोंथांजों मोननैसो टपिक लानानै रायज्लायनो
औ हागोन दे।
ओ दिनैनि जिथुनाखि ओ सानसेयारि बोथोर बेफोर बोथोर दा नोंसिोरथिं बोरै जाना दं जेनेबा दा समाव
बोथोर माने
सान्दुं दुंदों नामा? बेफोरनि बागै। इसे खोन्थादो दे
जोंनिथिं दायो बुंनोनो हाया माने दसेनो सानसेयावनो अखा बाहायो सानसेयावनो सान सान्दुंबो दुङो। दसे दसेनो सोलायबाय थायो मालाबा आरो देग्लाय बोसोराव माने बोथोरा औ खोनादों। हेलौ
हेलौ
खोनायासै नामा हेलौ
हेलौ
औ खोनायाखै
औ खोनाबाय नोंथां
अह
औ खोनायाखैमोन दे बुंफैलाय लोगो दायो
उम देग्लाय देग्लाय बोसोराव होनदों आङो माने एबार नि देग्लाय बोसोरनि बोथोरा एसे थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय एसे आलादामोन आरो
उम
सम गो इदिनो बुंस'नो हायि माने मालाबा अखा हाना होयो मालाबा बार बारना होयो आरो उम सा सान्दुं दुंना होयो सम सम आरो बे दिनावनो सान्दुं दुंनाय समावनो अखाबो हानो हायो बेबायदि जादों आरो जोंनिथिं एबार
औ।
अखा हानाय सान्दुं नुंनायाबो इसिबां गाज्रि नङा माने ग्रोब ग्रोब जाना होदों बे माइ गायनाय खोथिया फोनायनि थाखाय खोथिया फोनायनि थाखाय मोजां जादों आरो।
औ।
एसे हा बोरिबो ना लाय ओ अखा हानायजों मोजां जादों आरो। दै थानायनि थाखाय ओ नोंसिनि नोंथांमोननि लाय मारै जानानै दं?
औ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो दायो बरथमान जि दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा बेनो बबेनिबा माने जोमैया फैब्रबनानै माने अखाफोरा हाब्रब फैला बायो बेफोरबायदिसो जादों आरो मानो होनब्ला ज जोंनो दा बायदियाव अखाखौ नांगौ नङा होनबा
औ।
फोनाय सिजेनबो सफैबाय जोंहा दायो माने ओ अखाखौ नांगौआनो बेनिफ्राय नोंथां मोननिया एसे ओ बिफां लाइफांफोरजों आबुं माने मिथिंगायारि ओ नुथायाइफोरा दायो बोरै जानानै दङ जेनेबा।
जों मा जोंनि गामियाव ना जोंनि
जेनेबा एरियाफोरखौनो होनदों आरो औ एरियाफोरखौनो होनदों आरो। जेनबा बिफां लाइफांफोरा खम जालांबाय नामा बेफोरनि बागै खोन्थादो एसे।
ओ जों जोंनि ए रियायाव दा माने जों इसिबां गोबाव जेनेरेसन बा ओ जोंनि जे थार्द जेनेरेसन सोलिगासिनो दायो बेनिखायनो जोंना आरो हाजो खाथि जायो बे जोंनि सम दायो एसेबांथ' बिफां लाइफांफोर दानफायनाय मानाय गैथ'वा माने होनबाबो ओ बि दिनो दायो एसे जाहांगासिनो आरो बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बे हाजो दङ हाजो जावनाय मानाय जागासिनो दायो लासै लासिनो। दा माने बेफोरखौ नाय नायोबा माने फारसेथिं देबलब मेन्थ जागासिनो जौगागासिनो ओरै आरो फारसेथिं जोंहा आबहावाया खहा जागासिनो आरो बेफोरो बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव ओ अखांनि अ खानि बिबाङा खम जानाय,
औ।
हावाया गुबुंले जानाय बेफोरनि जाहोनाव।
जेनेबा बिफां लाइफां गैयाब्ला बारा बहानिफ्राय बारनो? आरो बार बाराबा सान्दुं गोसा दुंगोन बिदिनो आबहावाया गुदुं जागोन। बेबायदि आरो। नों नोंथांमोननिथिंलाय मारै स
जोंनिथिं जोंनि औ जोंथिंबो बिदिनो नोंथां जिहेथु जोंना अरुणाचल खाथियानो जायो जोंनाबो जिहेथु जोंना बर'फ्रा फ्रायानो हाजो सेरसेेर आनो थानाय जाखायो नङा होमबा? आ बांसिन नानो माने टाउन एरियाायावथ' जोङो थानो हाफ्रामखाया होमबा
उम।
माखासे जोंना ओ मावनाय दांनायफ्राबो आबादजोंनो थायो नालाय? जे जोंनि बर'फ्रा बांसिन साख्रि बाख्रियावथ' एसेग्राब बांसिनखौनो ओ नुनोनो मोनो होनबाबो ओ गाज्रि जाद्रिाया। मानो होनब्ला साख्रि बा ख्रिथ' एसेग्राब नागिरनाय जाया। बेफोरो माने हाफोर हाफोरावनो माने खेथि मावनानै जानो मोजां मोनग्रा जाहैबाय आरो माने।
उम।
खेथि मावग्रा हिसाबैथ' जोंनो हा बुरजा बुरजा नांगौ जायो नालाय
औ
जोङो माने हादानहा जेरै बुरजा बुरजा लानानै जेनेबा हाजो खाथिफ्राव माने थानाय जायो आरो बर' जेनेबा हारिफोरानो टाउन एरियावथ' थानो हाखाया टाउन एरियाायाव थानो थाखाय जोंनो साख्रिनि गोनांथि जागोन बेेराबाथो साख्रि गैयाबा बाथ' बेयाव मावनो दांनोबो हाबो गैया जाहैबाय आरो थाउनि इरियानि हाखौथ' जों बायनो हाखाया जाहैबाय ओरैबायदि गोबां गोबां रां माने खथा हिसाबावनो माने बेखायनो जों दा बेबायदिनो आरो माने जोंनि मेन थांनानै थानायनि सर्सानो राहायानो बेफोरनो आरो आबाद लोगोसे फिसा फिसौ फालांगि दि मावनानै बिदिनो सोलिनाय जायो आरो आबहावायाबो बिदिनो दङ नों थां अरुणाचल जेनेबा खाथि होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जिहेथु बिफां लाइफांजों आबुं जाखायो मोनसे मिथिंगायारि नुथाय अरुणाचल खाथिफोराव
उम।
बेफोरबायदिनो आरो जोंथिंना आरो दाख्लै जोंहा आबहावा सान जाना थांबायना। बेफोरावबो जोंनिथिं मोनफा मोनफा ओ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। औ नोंथां मोनथिं ना
औ जेनेबा आं जोङो एबार जों जेब्ला फरायसालि थांनाय ओ समाव जोङो गायोमोन बिदि स्कुलाव थांनानै कलेजाव थांनानै ओमफ्राय दायो जोंनिया माने एबार बे जौसिन गेजेरारि फरायसालिखौ आं बारग'लांबाय नालाय आं एबार स्कुलाव बाहागो लानो हायाबाबो जों बिदिनो गामि ओनसोलावबाबो जोङो जेन'बा गावनि थाखायनो उननि थाखायनो मोजां नालाय आरो बि बिदि बिफां लाइफां गायनानैनो गावनो उनाव बिनि फिथाइ सामथाइ मोनजागोन नालाय। बिदि होननानै जोङो गायनाय जादों आरो न'फोराव आरो बे माखासे जायगा नायनानै बा जोंनि उननि थाखाय बिदि गायना दोनदों आरो बे आबहावा सानाव। जोङो जा फरायसालिफोराव बाहागो लाहैनो हायाखैबाबो।
औ थिगानो जेहुथु जोंना दंफां लाय फां दानफायोब्ला आबहावाया गुबुंले जायो नङा होनब्ला। जेहुथु थांनानै थांनानै थानाय बेल जोंनो आबहावाखौबो गोनांथि जायो मानो होनब्ला जोङो आबहावानिफ्रायसो माखासे बारखौ लानाय जायो। आब माने बिफां लाय फांजों जोङो सुबुं माहारिया जोबोद खाथि सोमोन्दो दं आरो।
उम उम।
जोङो बिफांफोरखौ गायनांगौ हानायसेबां आरो बिफां फांसे दानफाय दानफायोबा बिनि बदलै फांनै बिफां गायनानै होनो हानांगौ आरो।
अ।
नोंसिनिथिं नोंथांमोनथि माबाफोर बिदिनो इन्डास्ट्रि जेनेबा कलकारखानाफोर माबाफोर बानायग्राफोर जेरै बिस्किट जेरै माबा मोनसे आरो जिखुनु बानायग्राफोर इन्जिनफोर जेनेबा आबहावा गुबुंले खालामनो हालायालाय बे फोरबायदि दं नामा?
जोंथिं बिदि जेबो गैया मोनसेल' दङ माने। बे जाहैबाय बे ओ सोर होना लहा होनोना बेनि बे बानाय ग्रा मोनसे दं आरो जोंनिथिं ओमफ्राय बाखि बिदि गै थ'वआ इथा बानायग्रा दङ।
बेफोरनिफ्रायबो जेबो खहा जानाय मोनाखै नङा होनोमबा नों
अ बेजों एसेबां खहा जाया माने गैया मोनसेल' होननानै बुंजायो मोनसेल' दङ आरो बे जे लहा बानायग्रा बेखौ सावनांगौ जायोना बिनि थाखाय बे लहा सावनायनि जाहोनाव एसे बिदि उखुन्दै गयो होनबाबो बे माने मोनसे बि बिबां बारा इसेबां बिबांनि गैया मोनसेल दं आरो
औ नोंथाङा बेफराव दावबायहैफेरबाय नामा जिहेथु बे खारखानाफ्राव
औ बे माने बिनि बे खारखाना सिङावथ एसेबां हाबनो एलाव गैया होमबा बो जोङो बिनि साखाथि खाथिजों मालाबा थांनाय जायोबा जों बेखौ नायलाङो आरो बिदि बाहेरानिफ्राय बेहाय जि खामानि मावग्रा सुबुंफोर बा बिनि ओ बेहाय खारखानायाव बिदिनो माल बुस्थु लांग्रा बिदि फोरा हाबनो मोनो मोनो बिदि जे‌ज जेनेरेल मानसिया हाबनो मोना आरो मानो हाबनो‌ होआ बिसोरो
थिगानो बेफोर औ। बेफोराव माने ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ। रां खामायनो थाखाय फाल ओ सुबिदा मोनोना नोंथां। बेफोर कारखाना फोराव औ।
बे जेनेबा बेयो मोनसे ओ लहा एबा सोर सावनायनि सावनानै बे आरो, बे जि गारजि बुस्थु गारजि जालांनाय बा बे बया जालांनाय बेफोरफोरखो बेहाय जमा खामनानै सावनानै। मोनसे बेलेग लहा बानायफिनो ना सोर बानायफिनो? बेखौ उम बिनि माने सावनानै बानायो नालाय बेखौ। माने बियो आं खोनानाय बायदिबा माने बियो बे दैज्लां बोथोराव जे गरम बारानि थाखाय बियो साननैसो ओरैनो थायो खोमा माने बन जायो खोमा, ओमफाय गोजां बोथोराव जाखांफिनो आरो माने मेसें बोथोराव जाफिनो बियो।
उम दे होनब्ला नोंथां। दिनैनि थपिकगो एसेयावनो दोनथनाय जासिगोन।
अ जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।